हेलौ नोंथां।
औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
अ नोंथां आंथ' दायो ओरैनो दङ।
ओ-नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों फंनैसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन।
औ औ हागोन नों।
ओ। उमह ओ-बे ओ-जोंनि जिब जुनार बा बेसेनखो बेफोरनि सायाव जिब जुनारनि सायाव नोंथांजों फंनैसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन।
औ औ जागोन नोंथां।
अ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा।
औ औ हागोन नोंथां। आ औ औ। ओ-जोंहा-ओ जोंनि ओ-मुलुगावहाय जोंहा गोबां ओ-बेसेन गोसा बेसेन गोसा जिब जुनारफोर दङ जोंहा ओ जेरै होननानै बुङोब्ला ओ ननि फिसिनाय आरो ओ हाग्रायाव। मोननाय आरो। खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनादों नोंथां।
ओ जोंहा हाग्रायाव मोननाय होननानै बुङोब्ला-ओ जोंहा गोबां ओ बेसेन गोसा बेसेन गोसा जोंहा जिब जुनारफोरखौ जोङो हाग्रायाव मोनो ओ जेरै होनो। होननानै बुङोब्ला मैदेर गराइ मोसा लख्रा आरो ओ-थसे गंगोनां गान्दा आरो मोख्रा सनारि मोख्रा आरो मोख्रा ओ जेरैबायदि ओ जिरा बायदि। बिदि मोसा लख्रा जोंहा ओ बेसेन गोसा बेसेन गोजा जिब जुनारफोरखौ जोंङो हाग्रायाव मोननो हायो-ओ नङा होमबा नोंथां।
औ औ नोंथां
जोंहा ओम बेफोरनि ओ-बेसेनफ्रा जोंहा गोबां आरो ओ जेरै बेफोरखौ जोङो हाग्रायाव मोननो हायो आरो नआव-ओ फिसिनानै मोननायफोरा जाबाय जोंनिया ओ- गोदो-गोदायनिफ्रायनो नफ्रावबो-ओ जोंहा ओ जिब-जुनारफोरखौ फिसियोमोन जेरै होननानै बुङोब्ला जोंहा मैदेर। गराय मोसौ ओ-बोरमा आरो-ओ गुबुन गुबुन-ओ जोंहा-ओ जिब जुनारफोरखौ फिबावो ओ जेरै ओ गोबां रोखोमनि-ओ दाावमा दाउसाफोरनि बेलायावबो जोंना-ओ फिसिबावो जेरै दाउस्रि दाउथु आरो गोबां रोखोमनि बाथ बायदिफोरखौबो जोंहा फिसिबावो। आरो लोगोसे ओ औ आरो लोगोसे। ओ-गोदो गोदायनि समावहाय जोंहा गोबां-ओ बेसेन गोसा बेसेन गोसा जिब जुनारफोर ओ-दङमोन। ओ-जेरै होनोब्ला जोंहा। ओ मैदेर ओ-मैदेर गराय मैसो मोसौ आरो थसे गं गोनां गान्दा बेफोरो जाबाय जोंनि हादरनि माने ओ- बेसेन गोसा जुनार आरो ओ-जायफोरखौ फाननानै आसामनि-ओ हारि हादोरगिरिफ्रा आसामनि ओ हादोरगिरिफ्रा। बा हादोर सामलायगिरिफ्रा गोबां ओ-फैसा। मोननो हायो ओ-गुबुन जायगाखौ। फोरावहाय फाननानै जेरैहाय‌ ओ-मैदेरनि हाथाइ आरो सना गाबनि मोख्रा आरो दंबावो जोंहा मोसा। मोसानि बिगुर। आरो दंबावो जोंहा गोलेरनि बिगुर आरो दंबावो जोंहा थसे गां-गं- गोनां गान्दा बेफोरनि ओ गंफोरखौ जोंहा गुबुन हादोराव ओ दैथायहरनानै आसामसि। सोरकारा गोबां। रांखावरि मोननो हायो आरो। जोंहा ओ न फिसिनानै नआव फिसिनाय जिब-जुनारफोर होनोब्ला जोंहा-ओ गोबां दङ ओ-जेरै मैदेर ओ-गराय मोसौ मैसो ओ-बोरमा अमा। बायथफोरखौ जोङो नआव फिनानै मोनो। ओ-जायफोरखौ ओ-ननि खामानि ओ-गिदिर-गिदिर खामानि गिलिर-गिलिर खामानि बायदिफोराव जोंहा मैदेरफोरखौ ओ-जोंहा ओ-बोलो गोरा हिसाबै जोंहा ओ गोबां रोखोमनि गोदोनि समावहाय खामानिफोरावहाय। बाहायोमोन ओ जेरै ओ-दंफांनि ओ-गिदिर-गिदिर खुन्दानि बोनाय दंफां गिदिर गिदिर खुन्दा बोनाय आरो गिदिर गिदिर ओ-मुरा बुखुनाय आरो गोदान आरो गोजान जायगासिम हान्थिलांनाय आरो गिलिर-गिलिर ओ माल रोगानाय बायदिफोरावहाय जोंहा मैदेरखौ बाहायोमोन आरो। नङा होमबा नोंथां
औ औ थारैनो नोंथां।
ओ दंबावो जोंहा मोसौ गारि मोसौखौ जोंहा गोदोनि दिनावहाय गारि बानायोमोन आरो ओ साखा खबनै होननानै जोंहा ओ मोसौ गारिजों ओ गोबां ओ गोजान गोजानसिमहालागै गिलिर गिलिर माल माथा एबा बबेबा मोनसे ओ गोजान जायगाफोरावहाय थांनांगौ जायोबा गोदोनि समावहाय जोंहा मोसौ गारिजों थाङोमोन आरो आरो गराइखौबो बिदिनो बानायो ओ जेरै गराइ गारि गराइजोंबो जोंहा गारि बानायनो हायो साखा खबनै ओ दंफांनि लगायनानै गोदोनि समावथ' दंफांनिसो लगायोमोन नालाय आरो बेजोंनो ओ गोबां माल माथा ओ मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै ओ गोबां गिलिर गिलिर बुस्थु ओ दाबसेनिफ्राय दाबसेसिम जोंहा ओ दैथायहरनो हायोमोन आरो नङा होमबा नोंथां।
औ औ औ थारैनो नोंथां
ओ गोबां मोसौफोरखौबो जोङो गोबां खामानियाव बाहायनो हायो जेरै होनोब्ला गोबां ओ गोदोनि समावहाय जोंहा ओ गोबां हालौवोमोन ओ मैगं थाइगं एबा आबाद मावनो थाखाय ओ जेरै आबाद माइ आबाद सबाय आबाद आरो गोबां मैगं थाइगं मावनो थाखाय जों मोसौखौ हालौवनायाव बाहाय बाहायोमोन आरो मोसौआनो ओ गोदोनि समावहाय जोबोद गोनांथारमोन आरो ओ मोसौजोंनो हालेवनानै ओ बर' सुबुंफ्रा ओ जायोमोन। ओ मोसौजोंनो ओ हालेवनानै जोंहा मैगं थाइगं गायनानै बेफोरखौ ओ जायोमोन आरो गोदोनि समावहाय आरो दाउ अमा दाउ अमाफोरखौथ' जोंहा गोदोनिफ्रायनो फिखायोमोन बेफोरो जाहैबाय न'निनो ओ न'नि जुनार आरो फिनो फिसिजानाय जुनार बोरमा मोसौ बेफोरखौथ' जोंहा लाखायोआनो। आरो गोदोनि समावहाय जोंहा गोबां ओ गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय ओ दैथायहरजानाय ओ मोसा लख्रा बायदिफोरखौबो जोङो नुनो मोनोमोन आरो बेफोरखौ जोङो दायो नुनो मोनलिया मानोना ओ बेफोरखौ जोङो दायो ओ गोबां हाग्रानि बिबाङा एबा अरनबारिनि बिबाङा जोंहा खम जाबाय बेनि थाखाय माने ओ जोंहा दायो ओ गोबां ओ बेफोरखौ जोंहा ओ गोदोनिफ्राय गोबां सोलायनाय नुनो मोनदों मानोना ओ दानि बेलायावहाय सुबुं अनजिमाफ्रा बांबाय बेफोरखौजोङो ओ बिसनि एबा निसानि ओ जेरै मोसा ल'क्राफोरखौ बिसनि एबा निसानि ओ बिजि थुनानै जोंहा ओ गावनानै बिजि गावनानै जोङो बेफोरखौ ओ फानजारिफ्रावहाय जोङो सोनानै दोनसै आरो मानोना बेफोरो दायो ओ गोबां गिथावना जानो हमबाय जेरै ओ मानसि मोसौ ओ बायदि बेफोरखौ जोङो बेफोरो जानो हमसै आरो।
औ औ थारैनो
नोंथाङा ओ बिनि सोन्दै एसे फोरमायनानै होदों नोंथाङाबो।
औ थारैनो ओ जोंनि ओनसोलाव होन थाङोबा बेफोरनि बा गै ओ मोसा बा बेफोर ओ जिब जुनारनि सायाव बुंनो थाङोबा जोंनि जोंनि ओनसोलाव बुंनो थाङोबा बेफोरबायदि मैदेर बा ओ बेफोरबायदिनि बांद्राय ओ फिसिनायखौ नुनो मोना जोंनि ओनसोलाव। ओ जोंनि ओनसोलाव फियो होनोबा न'नि ओ न'निखौहाय जोङो दाउ मा बा हांसो बोरमा बेफोरखौ फिसिनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव सोलाव ओ जोङो अमाफोरबो फिसिनानै जोङो न'खर सालायनो हायो बा बेफोरबायदिनो रां आरजिनो हायो। ओ फोर गथ' गथखौबो जों फोरोंलांनो हायो आरो दाउ ओ अमा दाउ अमा हांसो फिसिनानै।
औ औ
आरो जोङो मोसौनि सायाव बुंनो थाङोबा मोसौआ जोंनो जोबोद ओ हालौवनायफोरावबो जा जों माइ आबाद गायनोब्लाबो जोङो मोसौजोंनो हालौवनानै गायनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नों
औ आरो बिनि उनावहाय जोङो ओ जेब्ला मेसेङआवबो जोंनो हालेवनो गोनांथि जायो ओ जेरै जोङो सबाय बा बेसर फोनोब्लाबो आलुफोर गायनोबबो जोंनो मेसेंआवबो जोंनो मोसौनि गोनांथि जायो आरो हालौनाय जोंनो जोङो आबाद मावनानै जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नों
औ बिनिखायनो जोंनि बे ओनसोलावहाय बांद्राय बेफोरबायदि ओ हाग्रा बंग्रायाव थाग्रा जिब जुनारखौ बांद्राय नुनो मोना खालि न'आव फिसिनाय जिब जुनारखौल' नुनो मोनो आरो ओ जोंनि बे ओनसोलाव होनोबा फ्रायानो अमाखौ बांसिन फिसियो आरो अमानि अमानि फ्राम खुलिनाय ओमफाय बिनिफाय दाउनि हांसोनिबो ओ जोंनि बे ओनसोलाव हांसोनिबो फ्राम खुलियो आरो
नोंथाङा आरो ओ नोंथाङा आरो दा बायदियाव ओ माने जोङो जिब जुनारफोरखौ माने फानजारिफ्राव एबा माबा मोनसेफोरावसो जोङो नुनो मोनसै बेफोरनि ओ जाहोनफोरखौ एसे खोन्थानानै होदो नोंथाङा। जेरै मो सा लख्राफोरखौ माने जेल सिङाव दोननाय बायदि फानजारियाव ओ दोननोसै आरो दानि जुगावहाय बेफोरखौ माने मानि थाखाय दोनो बेफोरखौ एसे खोन्थानानै होदो नोंथाङा।
औ ओ बेफोरनि बागै होननो थाङोबा जोंना ओ बे फोरो दा खोब गिथावना ओ जानो फैदों नङा होमबा नोंथां ओ जेरै जोङो हाग्रा हाग्रा बंग्रायाव बारा थांनो हाया ओ मानसि नुयोबा जानो होसोयो।
औ औ
ओ बिनि बा ओ बिनि खायनो बेफोरबायदि जोबनांगौ दोनो
आरो जोंहा माने ओ दानि जुगावहाय माने हाग्रा बंग्रा माने गिदिर गिदिर हाग्रा बंग्रा गैला आरो ना ओ बिनि थाखायनो माने बिसोरबो ओ थानो जायगा गैयिनि थाखाय माने मानसि दोमसि गावसोरबो जानाय आदार मोनैनि थाखाय माने बेफोरो मानसि दोमसिखौ ओ मोनबानो सिखार खालामनाय एबा जानाय बेफोरबायदिखौ जोङो डाइरेक्ट मिथिनो मोनो आरोना।
औ औ नोंथां थारैनो। ओ बिदि बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा?
औ औ।
औ दोनथ'लायनोसै बिदिब्ला औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथाङा फोरमायना होनायनि थाखाय।